हेलौ औ खोनाबाय दासो। अ नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै रायजायनो हागोन ना?
आरो मा
औ। बैसागुखौथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा।
औ औ।
बैसागुनि देरसिन फोरबो लोगोसे बियो बर'फोरनि जोङो देरसिन फोरबोबो लोगोसे बियो बोथोरजों सोमोन्दो थानाय जोंनि
औ औ।
खौ जोङो फालियो बेनिनो जोंहा बैसागु नैथियाव दङ जोंहा ओ आमथिसुवा थामथियाव दङ जोंहा ओ खाथि गासा आरो ब्रैथियाव दङ ओंखाम गोरलै जानाय आरो बाथियाव दङ जोंहा मा मागो।
औ औ एसे बिनि बाग्रबो मोना
औ बैसागुआ जाहैबाय जोंहा ओ मोननै बाहागोआव जों बैसागुखौ जोङो राननो हायो जेरैहाय ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नङा होमबा?
औ औ
दा मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'निफ्राय जोङो ओ जागायो जाय दिनखालि जोङो मोसौ मैसो ओ बायदिफोरखौ जोङो थुखैनाय जायो नङा होमबा? दा बे ओ थुखैनायाव जोंहा बायदि बायदि मुवा बेसादफोर नांगौ जायो जेरैहाय लाव फान्थाव ओ रायदों थाराय बिदिनो बायदिसिना आरो माने ओ खमबाबो जायो बा एसेबाबो जायो हानायिनिखौ जेनेा जोङो बुथुमनानै लायो नङा होमबा? औ
दा बेनि उनावथ' जोङो मुवा बेसादफोरखौ जोङो फुङावनो बुथुमना लानानै ओ गिबियाव जोङो माला सुनानै मोसौ बोरमा मैसोफोरनो गानहोआ होनब्ला
औ गानहोयो
औ गानोखांनानै जोङो जेनेबा दैमा एबा ओ बिलोफ्राव हाखरफ्राव लांनानै जों थुखैहैयो।
औ
बेनिफ्राय बे थुखैनायावबो जोंहा दोरोङारि गोदोनिफ्राय मेथाइ जोङो खन्नाय नुनो मोनो जेरैबायदि लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था होननायफोरबायदि
औ औ
औ बेनि उनावथ' आरो मोसौफोरखौ जोङो दुब्लियावहाय हगारनानै होयो
बेनिफ्राय मोनाबिलि समाव जोङो गोदान दिरुंफोरजों खायो नङा होमबा?
औ
बिनि उनावथ' जोंहा अखानायैनिफ्राय जोंनि मानसि बैसागु सेथि ओ थारिखनिफ्राय दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंदो‌
औ औ जोंहा बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा रावबो मिथियानो गैखाया नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
मानो होनोब्ला बैसागु फैब्ला जोंहा बैसागुआव जि जोङो खाम जथा सिफुं लानानै मोसानाय जायो बे खाम जथा सिफुं खौ दामोब्ला जोंहा बर' हारिनि बयबो सुबुंफ्रानो माने मोसायालासिनो थानो हाया होननानै जों माने बुंनो हायो आरोना।
औ
मानो होनोबा जोंहा बैसागु बैसागुआव दामनाय जि आइजें आइला जि दामजु बर'फोरनि बेयो जाबाय गोदो गोदायनि दोरोङारि माने बिफां लाइफां बा माखासे दोरोङारि खान्थिजों बानायबोनाय गाव गावनो बानायनानै लानाय मोनसे दामजु महरै जों बेखौ बाहायबाय थानायखौ नुयो।
औ औ
नाथाय बे बे बिथिङाव नायबाय थायोब्लाबो जों गोदोनि आरो आथिखालनि मुगायाव जों बैसागुनि बैसागु खुंनायखौ जों एसे फारागखौ नुनो मोनसै नङा होनोबा नोंथां
औ नंगौ।
जेरै जों गोदोनि बैसागु खुंनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव बयबो
फारसेनिफ्राय लानानै आबै आबौ बिदिनो आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो जमा जमायै जोंहा ओंखारलायनानै बैसागु रंजानायखौ नुयोमोन।
औ
नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय जे जोंहा माखासे जे गामिफ्रावनो जोंहा जेरै बोराय बुरिया आलादा सेंग्रा सिख्लाया आलादा गथ' गथायफोरा आला दा आलादा रंजानायखौ जोंहा नुनो मोनसै।
औ
आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो जे आथिखालाव जोंहा गोबां माने गोदो गोदायनि बायदि खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै मोसायोमोनब्लाबो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे आथिखालाव बैसागु रंजानायफोरखौ जोङो जे जोंहा गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय बा बिगियानारि मुगाजों दिहुन जानाय जि दामजु जेरै बक्स बायदिसिना बिदिनो मेमरि जों दाम जाग्रा बैफोरजों दामनानै मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जों आथिखालनि बैसागु रंजानायखौ गोदोनि जों रुजुयोब्ला जोंहा जेसेबो गोरोबथावै बायदिसो मोननो थाङो आरोना।
औ नंगौ।
जेरै जों बुंनो हायो गोदोनि समाव जोंहा बैसागु समाव बैसागु बोथोरखौ जोंहा थामजि सान बा से दान फालियोमोन होननानै जोङो खोनाबोयो
औ
नाथाय जोङो आथिखालाव जोङो गोदोनिफ्राय खुंबोनाय बायदि नायोब्ला जोंहा आथिखालाव दा नुनो मोनसै जोंहा खोब फालियोबा सानब्रै बा सानबा बिसोरल' फालिनायखौ नुनो मोनसै।
नंगौ
बेनिनो जोंहा बिदि फालियोब्लाबो गोदोनि समाव जोंहा मानो होनोबा मोसौ थुखैनाय समाव जि मोसौ थुखै खालि बे दिनखालि जोंहा माने बर'फोरनि मैगं जानाय हुदा दंमोन जेरै जोंहा सेजौ सेथा मैगं जायोमोन गोदोनि समाव हाजो एबा हाजो हाला बारिफ्राव नागिरनानै जोंहा बिदिनो लगाय मोनदोर सेजौ सेथा ओंख्रिखौ संनानै जायोमोन। होननानै मोनथियोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बहा सेजौ सेथा ओंख्रि जायो बा मोनब्रै मोनबाखौल' मोननाय जासै मानो होनबा गोदोनि समाव मोननाय जायोमोन माखासे मैगंफोरखौ नाथाय आथिखालाव गोमानायखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय। बेनि थाखायनो मोनाबो जानो हागौ आरोना खायसे खायसे जायगा आरो बेनिखायनो जोंहा गोदोनि बायदि फालिनायनि माखासे बैसागु हुदाफ्रा माने गोमालांगासिनो आरो
नंगौ
बिदिनो जोङो बे सेजौ सेथा मैगं जानायनि बेलायावबो जोंहा माखासे फोथायनाय दं होननानै मिथिनो मोनो। जेरै जोंहा बे बैसागुनि बे मोसौ थुखैखालि बे जि संक्रान्ति बिदिनखालि जोंहा बे मैगंफोरखौ जायोब्लाल जोंहा माखासे बेराम आजार बा माखासे जानो गोनां बेरामफोरनिफ्राय जानाय बेरामफोरनिफ्राय जोंहा माने गानो हायो। रैखा मोनो होननाय बायदि खोनादों आरोना बिदिनो संक्रान्ति खालि मैगं जानाय बा मोसौ थुखै खांनायनि उनाव जोंहा से से थारिखनिफ्राय मानसिनि बैसागु जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
नाथाय मानसिनि बैसागु जायो होननानै जों आथिखालनि मुगायावसो जों बेखौ बुंनानै लायो नाथाय नाथाय गोदो-गोदायनि समाव जोंहा मानसिनि बैसागु बा जिब-जुनारनि बैसागु सैमा अमा बायदिसिनानि मोसौ बैसागु फालियो मा बैसागु फालियो होननानै जोंङ नुनो मोनो आरोना नों माखासे बिजाबफोराव बिदिनो जोंहा आथिखालाव नाथाय बबाव माला जिब-जुनारनि बैसागु माला सैमा अमानि बैसागु मालाबा बाय बाहागोनि बैसागु बेफोरखौ जों जेबो खान्थि लानानै फालिनायखौनो नुनो मोनला। बिदिनो जों फालिनाय नुसै जेबो जेन जोंहा गामियाव माखासे ओंखारनांगौ बेल'सै बिदिल' होननाय आरो बेयावबो जोंहा जौ लोंनानै जि जानला मोनला मेथाइ खननानै मोसानाय बेफोरसो बांसिन जासै गोदोनि बायदि बयबो जमा जमायै खाम जथा सिफुं लालायनानै खुगा मेथाइ खनलायनानै जोंहा खननानै मोसानाय बैफोरबायदि हुदाफोरखौ जोंहा नुनो मोननाय जाला। बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनि समावथ' बैसागु फालिनाया जोंहा गोबां माने खौसेथि जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा मा बुङो आरो बिदिनो बोथोरबा सानजों गोरोबफानानै सोलिबोनाय लोगो लोगो सुबुं माहारिनि साननाय हनायाबो एसे आलादायै जाबोनो लोगो लोगो जोंहा सोलायनो हमबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां
नंगौ आजिखालि ओ जोंहा माबा समनिबो आंखाल नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
आंखाल जोङो इसेबांखिनि माने दानि सुबुंफोरा बेस्थ' थायो सबबो फरायनाय लिरनायावनो बा होन बा सोरबा ओ आबाद मावनाय सोरबा साख्रि मावनाय सोरबा बेफार फालांगिजों नांथाबनानै थायो। बेयावहाय जोङो इसेबां मानि जेनेबा दान मोनसे गाहाम जोङो बैसागु सोलि बैसागु रंजाबाय थायोब्ला जोंहाबो जोंनि ओ न'खराव बा ओ थांना थानायाव जोंहा गोबां जेंनाजों उसुबिदा जानो गोनां जायो नङा होमबा? जोङो खायफा न'खरफोरा ओरैबायदि दङ आथिखालावबो जेनेबा ओ सानसे खामायनो हायाब्लानो जोङो रसा नांनानै थानो गोनां जायो बेफोरबायदियाव जोङो ओ मास मोनसे गाहाम बा थामजि सान गाहाम जोङो बैसागु रंजाबाय थायोब्ला जोंहा उसुबिदा दङ आरो बेनिखायनो जोङो सम आरो बोथोरखौ नायनानै आथिखालाव ओ सानबा सानद'नि गेजेरावनो जोङो बैसागुखौ फोजोबनायखौ जों नुनो मोनसै।
औ औ
नङा होमबा?
औ
आरो जोङो इयुनावबो ओ बि बेबायदिखौनो लाखिबाय थायोब्ला जोंहा मुलाम्फा दं आरो जोङो बैसागुआ जोंनि देरसिन फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ ओ मास मोनसे नंद्रायाब्लाबो जोङो सानबा सय दिननि गेजेरखौ जोङो लाखिबाय थायोब्ला जोंहा बैसागुआ ओ मोजाङै मोजां जोंहा फालिजाबाय थागोन बाट सिनाय जोंनि बर' हारिनि सिनायथियाबो बुहुमाव गोसारनानै थाबाय थागोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो। दे बिदिब्ला ना
औ दे जोंहा समाबो जाबाय नालाय रायज्लायनाय दे गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां